अ अ
खोनादों ना नोंथां
खोनादों औ खोनादों
आथिखालनि सोलोंथाइ आरो बै समनि एबा गोदोनि सोलोंथाइनि सायाव सावरायनायनि आथिखालाव माबायदि सोलायदों बै समाव मा माबादिमोन बेनि सायाव सावरायनि नोंथां
औ सावरायजागोन
आथिखालावथ जों सोलोंथाइ लानायखौ गोबां सोलायनायखौ नुनोसै गोदोनिफ्राय जेरै नाखि गोदोहाय जों नुनो मोनोमोन ओ बबेबा फरायसालियाव सासे फरायसाया फरायहैयोबा बेवहाय गावनो हारसिङै थाबायनानैबाबो थाङोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनसै जों ओ सासे फरायसाया बांसिन फरायसालियावनो थाबायनानै थांला फरायजेननायाव जेनाखि बिमा बिफा दोनलांनायनिफ्राय लानानै हाइ स्कुल बा एम इ स्कुलसिम हाबनो हानाय जायोबा बियो साइकेल बा बिमा बिफाया बाइकजों दोनलांनायखौ जों नुनो मोनसै नङा ह होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां
दा गोदोनि समनि जेनाखि फरायनाय बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
ओरैनो दाथ जोङो नुनाय बायदिब्ला एकदम नुफ्लायबाय थानाय जों मोनथिनाय आरोना गोदोनि समाव बांसिन सोरखारि फरायसालिखौ बांसिन पदिफारेन्स खालामोन सोरखारि फरायसालियाव बांसिन फरायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव बेबायदि प्राइभेट फरायसालि गोबां एफाग्राब गैयामोन आरोना आथिखालाव मा जाबाय ग गथ'फोरखौ बिमा बिफाया बांसिनै मा प्राइभेट स्कुलाव हगारबाय आरो ना
औ
बे इडुकेसनाव मोनसे गाहाय सोलायनाय आरो ना सरखारि फरायसालियाव हगारोमोन दा प्राइभेट फरायसालियाव हगारबाय ओं
औ
ओमफ्राय दानिया मा जोंखौ गावबागाव बिमा रावनि सोलायै गुबुन रावनि सोलोंथाइ होनायखौबो जों बांसिन नुनो मोनो आरो ना
औ औ
दा बै समाव जोङो सासे फरायसाखौ साइकेल बा माबा मोनसे गारि मथरजों थांनानै सोलोंथाइ लाहैनायखौ जों नुनो मोनामोन नङा होनबा नोंथां
ओं ओं
नाथाय आथिखालाव नैबे समाव गोबाङैनो गोबां सोलायबोबाय जेरैनाखि सासे फरायसानि थाखाय गोबां सुबिदा जानानै फैबाय आरो
उम
बिमा बिफाया सासे ओ फरायबाय थानाय गथ'खौ खौ जोबोद जोथोन लायो बा गारि मथरजों दोनलाङो बा साइकेलफोर बायना होयो बेफोरबायदि नुनो मोनसै आरो आथिखालाव
उम
दा नोंथाङा बै समनि ओ फरायनानै गियान लानाय आरो आ आथिखालाव फरायनानै गियान लानाय माबाफोर फारागफोर नुदों नामा?
औ गोदो मा जायोमोन जोंनि जा सोलोंथाइ आरजियोमोन बियो गावनि निजे एबा फरायसालियाव थांनानै सोलोंनानै लानाय सोलोंथाइफोरखौ सोलोंनानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना
औ औ
नाथाय आथिखालाव मा जादों खायफा फरायसालियाव जे सोलोंथाइ मोनो बेखौहाय अनलाइन माखासे अनलाइन बिजोंनि गेजेरजोंबो सोलोंनायखौ जों नुनो हादों आरोना
औ औ
गोदोनि समाव मा जायोमोन स्कुलावनो थांथारनानै गावनि सोलोंथाइ सोलोंनानै लायोमोन आरोना
औ
मबेल माखासे अनलाइन बिजोंनि गेजेरजों गावनि सोलोंथाइखौ बा गियानखौ आरजिनानै लानाय खौ जों मोनो मोबाय
दा गोदोनि सम
औ औ
दा गोदोनि समाव जोङो बेफोर बायदि मबाइल फन नुनो मोनामोन बा अनलाइन सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनामोन नङा होनोमबा नोंथां
ओ ओ
ओ दा गोदोनि आरो दानि जेनाखि सोलोंथाइ बिनि गेजेराव ओ मबाइल फननि गेजेरजों अनलाइन क्लास लानाया माबा मोनसे फरायसाफोरखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैनो खाबु मोनदों नामा नोंथां?
उम उम अनलाइन क्लास जानाय आथिखालाव मा जाबाय मबाइल नांगौ बेबायदि बय गामिनि सुबुं गथ'साफोरानो अनलाइन क्लास बेफोरबायदि होननानै मबाइल बिनाय नङा होमबा
उम उम
उन्दैनिफ्राय गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनबाय
औ
बै समाव मा मबाइल नायोबा गावनि हाया जायो आरोना गोबां रोखोमनि मोजां गाज्रि भिडिअ' हगारो बेफोरखौ नुनो मोनो खायफा आजिखालि गेमफोर गेलेनायनि गेजेरजों गावखौनो नस्थ' खालामनानै लायो
सैथो
फरानाय फरायनायखौ ज्राब गारनानै मा बिदिनो अनलाइन जेफोर नायलाबा
औ
दा होमबा नोंथां बै समावबो जोंहा मुलाम्फा फा दंमोन नङा होमबा आथिखालनि बे जेनाखि मबाइल फनजों अनलाइन लानाय बिनि अनगायैबो बै समाव जे जोबोद खस्थ'यै थाबायनानैबाबो फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लाहैनायाबो जोबोद बेसेन गोनां नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
ओ बेफोर बायदि थाबायनानै खस्थ'यै सोलोंथाइ लानानैबाबो बै समाव माखासे सुबुंफोरा गोबां गावनि नाजानायजों जाफुंसारनो हादों
नोंगौ नोंगौ
औ दा सासे मोजां फरायसा जानो थाखाय ओ आथिखालनि बादि अनलाइन क्लास बा मबाइलनि गोनांथि जाथारो नामा नोंथां?
जाया जाया आरो जोङो बेफोरखौ फरायसालियाव थांनानै गावनि निजा पावार जों बेखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो ना
औ
नाथाय खायफा दङ फरायसालियाव सिनोनलाइ अनलाइनावनो माखासे खामानिफोर मावनाय टेकनिकफोरखौ सोलोंनानै लानानै गोबां आथिखालि गियान आर्जिनानै लानाय फरायसाफोरबो जों नुनो मोनो आरोना
औ औ
गावनि सायावसो सोनारो आरोना मबेलखौ मोजांङै बाहायोब्ला जुदि बेखौ गियान आरजिनाय बेजों हिसाब हिसाबै बाहायोब्ला मबाइलखौ निसय नों बेनिफ्राय गियान मोनगोन। खायफा नाथाय बेखौ बेखार सम बारहोनो ओरैनो भिदिअ' नायलाबायायगोन गेम गेलेगोन बिदिनो गियानारि
नंगौ नोंथां जोंनि नैबे समाव दा आथिखालाव ओरैबायदि थासारि फैबाय जेनेबा सासे फराय फुबाय थानाय गथ' क्लास नाइनाव फरायनाय गथ'फ्रानो मबाइल बिरग्रा जाबाय ओ जिहेथु नैबे समाव अनलाइन क्लास नि गोनांथि होननानै बयबो गथ'फोरानो क्लास नाइन बा टेनाव फरायफुबाय थानायावनो मबाइलखौहाय बिनायखौ जों नुनो मोनसै।नाथाय बिसोरो अनलाइन क्लास लानो बा मोजां गियान सोलोंनो होननानै ओ गावसोर जेबादि मबाइल बिदों बेयावहाय मबाइलनि गेजेर गेजेरजों बेसेबां गियान मोनदों बेबो मोनसे ओ साननो गोनां बाथ्रा नंङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
नाथाय जों मबाइल होनायजों लोगोसे सासे जेनाखि आथिखालनि गथ'खौ मोजांङै न'खरनि मान सिया जोथोन लायोबा बे गथ'आ माने अनलाइन क्लासखौ थियैनो लानो हागोन गुबुन दस्रा जेनेबा अनलाइननि जे गोहोम जेनेबा गेम बा माबा मोनसे गाज्रि भिडिय' बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानो हागोन आरो सासे गथ'आ।
उम आजिखालि समाजानो ओरैबादि खालामनानै होबाय जे जोंनो मबाइलखौ नांथारगौ बेबायदि खालामनानै होबाय आरोना।
औ औ
नोंल' सासे गथ'आ फरायसालियाव फरायो बे फरायसालिनि माखासे वाट साप ग्रुपफोरबायदि खुलिनानै होयो आरो ना। नि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोरखौ बेयाव ग्रुपआव सेयार खालामो। जेरै- साननानै ला सासे गथ'आ दिनै स्कुलाव थांङाखैबा बन्द'ब्ला बेखौ वाट साप बेफोर ग्रुपनि गेजेरजों सेयार खालामो।
औ औ
मबाइल बेफोरबायदि गैयै समाव जों मा जायोमोन स्कुला दंना गैया एफा गोजान जोंङो हान्थिनानै थांङोमोन ओरैनो गिदिंनानै फैफिननांगौ जायोमोन आरो ना।
औ औ
खालिनि नाथाय जोंङो बे अनलाइननि गेजेरजों न'आव थानायनो मिथिनो मोननानै जों एफा गोजान हान्थिनांगौ जाया जुदि बन्द'फोर थायोब्ला आरो ना।
औ औ
गुबुन फारसे नायोब्ला मा बेखौ मबाइल बेजों अनलाइन बेजों फैनाया मा मोजांबो जादों आरो ना। नोंथांङा मा सा सानो?
ओ आंबो मोजांखौनो बुंनांगोन मानोना गोदो गावसिनि थाखोनि जेनाखि आनजादनि ओ फिथाइ बे फिथाइ होनायाव सासे फरायसाया गावनि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय बियो गावनो फरायसालिसिम थाबायनानैहाय थांनो गोनां जायोमोन रिजाल्टखौ नायनो थाखाय। नाथाय आथिखालाव जों मबाइल सफैनाय लोगो लोगो आथिखाल मुगायाव गावनि रिजाल्टखौ मबाइलनि गेजेरजोंनो दसेनि समावनो ओ रिजाल्टखौ मोननो हायो आरो ओ गावनि मोजां गाज्रि रिजाल्टखौहाय मिथिनो हायो आरो।
नंगौ नंगौ।
औ दा बेफोरखौ नायोबा ओ जों मोजांखौनो बुंनांगोन मानोना बै समाव जेरैबायदि खस्थ'मोन आथिखालाव जेनाखि नैबे ओ थासारि फैदों बेफोरो मोजां आरो मबाइलनि गेजेरजों मोजां खामानिखौ ओ मावनानै लानो रोंङोबा औ।
नोंथां समाबो नै जि मिनिटआनो जानोसै।
औ औ औ। होमबा नोंथां नोंथांजों। बै समनि आरो आथिखालनि जेनाखि सोलोंथाइनि ओ थासारिमोन बेखौ सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। मोजां आरो गाज्रि। ओ बै समनि आरो दानि मोननैखौबो जों। मिथिनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
थांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो।
गोजोननाय मोनबाय आंबो।
नोंथांनिफ्रायबो आं जेनेबा माखासे मिथियै बाथ्रा बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै आं सोलोंनानै लानो हाबाय।
औ औ। दे बिदिब्ला ना।
औ होमबा नोंथा गोजोननाय थाबाय।
औ दे दे।